आंनि आवासौ
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मानो थाखाय नोंथाङा मानो थाखाय फन हरदोंमोन आंनो?
औ नोंथां नोंथांनो आङो मोनसे गोनांथार खोथानि सायावसो सावरायनो होननानै फन हरनाय जादोंमोन नोंथां।
औ हागोन नोंथां।
अ नोंथांजों आङो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय जोंनि आबहावा गुबुन ले जानायनि सोमोन्दै आं नोंथांजों ओ सावरायनो सानदोंमोन नोंथा नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां बिदिब्ला फोरमायनोसै। आबहावा गुबुंलायाथ' गोबां रोखोमनि आहावा गुबुंले दङ' बेबिदिनो आबहावा गुबुंले होनबा जेराव गासैखौबो लाजोबो बेबायदिनो दै गुबुंले जानायाबो आबहावा औ गोलैयो बार गुबुंलै जानायाबो आब हावायाव गोलैयो आरो बेजों लोगोसे दंफां-लाइफाङा दानफायनायाबो आबहावा गुबुंले जानायखौ मदद खालामो आरो नोंथां बेबायदिनो आङो आबहावा गुबुंले जानायनि मोन मोनसे बाहागोखौ बुंनोसै जायखौ बुङो दै गुबुंले जानाय। दैया मा मा जाहोननि थाखाय गुबुंले जायो आरो जों बेखौ बोरै होबथानो आरो जों हा सुबुं माहारिया दै गैयाब्लानो थांनानै थानो हाया आरो जिब जुनार रावबो थां थांनानै थानो हाया हाया बिदिब्ला आङो नोंथांनो फोरमायनोसै दै गुबुंल जानाय खौ बोरै होबथायो गिबियावनो जों हा बयबो जिब-जुनार दावउमा, दावसिन-दाउला बिफां-लाइफांनो बयबो थांनानै थानाय समाव जोंहा दै नांगौ बेनि थाखायनो दैखौ गुबुंले जानायनिफ्राय रैखा खालामनाया जों सुबुं माहारिनि बिबान‌ मानो होमबा जिब-जुनाराथ' दैखौ गुबुंले खालाम खायानो दैखौ गुबुंले खालमगास गासिनो जों सुबुं माहारियानो। जेरै जों सुबुं माहारिया मा खालामो जोंनि न'ख न'नि दाखोर दाला प्लास्टिक बायदि रोखोमनि गेसाव गोफोन गारजि-गाला जिब-जुनार थैनायफोरखौ जों मा खालामो दैयाव गारहरदो जों। दैयाव गारहदनानै एबा फुख्रियाव गारहरनानै जोङो बै खौ गुबुंले खालामो बेबायदिनो बे प्लास्टिकफोरखौ जुदि नोंथाङा दैमा दैसायाव गारहरोब्ला मा जायो दैनि-दैमा दैसानि समायना महराबो गाज्रि जालांनायजों लोगोसे बेबायदिनो दैयाव था बा माखासे जिब-जारफोर बिसोर खौबो गोहोम खोख्लैयो बे जिब-जुनारफ्रा ना नाफोरा एबा मा खालामो प्लास्टिकफोरखौनो आदार साननानै जायो बे आदार साननानै जानाय लोगो लोगो मा बे प्लास्टिकआ हजम जायनि जाहोनाव बि जे जिब -जुनारखौ बिसोनि देहायाव गोहोम खोख्लैयो आरो बिसोरखो बिसोर थैलांनो हमा ओ नोंथां बेबायदिनो‌ मालाबा मालाबा प्लासटिकफ्राव हाब नानै नाफोरा ओंखारनो हाया जायो एबा मालाबा मालाबा माखासे गाज्रि बु स्थु दङ' बथलफ्राव हाबनानै नाफिस ना फ्रा ओंखारफिननो हायाब्ला नाफ्रा जिउ गारनांगौ जायो नोंथां आरो बेबायदिनो जोंहा आबाद फोथाराव माखासे गारजि बुस्थुनि रासायनिक हासार बाहायनाय जायो नोंथां। बे रासायनिक हासारफोरखौ फोरखौ बाहायनाय जायो आबादखौ मोजां लाख खिनो थाखाय एबा एम्फौ एनलाफोरखौ बुथारनो थाखाय आबादखौ गारजि खालामनाय निफ्राय नाथाय मा बै आबादाव होनाय माखासे गाज्रि रासायनिक हासारफोरा दैयाव गलांब्ला मा जायो दैयाव थाग्रा जिब जुनारबो खौबो गारजि खालामो आरो बै गार माखासे मालाबा मालाबा मा बै गारजि रासायनिक हासारफ्रा बेबायदिनो दैजों ग'लिनानै हा सिङाव हाबलाङो हा सिङाव हाबलाङोब्ला मा बै हासिंनि दैया बो गुबुंल जायो आरो नोंथां आरो जोंखौ दै लोंनायाव मा खालामो जों बै दैखौ मालाबा मोन मोनलोंख्रांबा जोंनि देहाखौ खथि खालामो एबा बे बेमार आजार खालामनो नोंथां बेबायदिनो जोंहा माखासे मा खालामो जि जोम गस्ला आरि ना नोंथां बे जि जोम गस्ला आरिखौ जोंहा मा गाज्रि यै एबा मा खालामनाङा जोंहा दैमा दैसा एबा बिलोफ्राव सुहैनाङा नोंथां बेबायदिनो सुहैयोब्ला मा जायो जोंहा सार्फ बाहायोना दिटार जोन होनो जायखौ
औ नोंथां
बै जायगानि दैया गुबुंले जायो बे बेखौनो नुङालाबा नाफोरा मोनजा फोलांबा नाफोरा थैयो आरो नोंथां बेबायदिनो जोंहा माखासे दैफोरखौ बाहायनायनिफ्राय मा मा खालामनांगौ ह हमथाना लाखिनांगौ आरो जेरै अखा दैफोरखौ जोंहा माबा मोनसे द्राम एबा माबा मोनसे गिदिर बेबस्था खालामनानै जुदि जोङो दैफोरखौ दोनथुमनांगौ जायो दोनथुमोब्ला जोंहा मालाबा खरान समाव जों बै दैखौनो बाहायहैयोब्ला जोंहा जोबोद मदद जायो आरो नोंथां मालाबा मालाबा अखा हायाब्ला आरो बेबायदिनो जोङो सम सम हाथाय फुयोना फुङाव सिखारनानै बे फुङाव हाथाथाय फुयोब्ला मा जों हाथाय फुबाय थानाय समावबो मोखां सुनाय समाव जोङो टेपनि दैफोरखौ ओरैनो खुलिनानै दोननानै हाथाय फुवालासेनो बेखौ मा बाहायनाय समावल तेबनि दैखौ उन नानै हाथथाय फुनांगौ आरो बाहायखांनाय लोगो लोगोनो बेखौ बन्द खालामनांगौ मानो होनबा जोंहा दैखौ संरैखा खालामनांगौ आरो नोंथां दैयाथ जोंना गोबां दङ बुहुमाव नाथाय मा बिनिनो खालि थाम जौखोन्दोआल जोंनि थाखाय लोंनो थाखाय गोग्गो दैै आरो नोंथां बेखौनो जिब जुनार फ्रा लोंनानै थांनानै दंगासिनो आरो बेबायदिनो दैखौ गोग्गो लाखिनो थाखाय जोंहा माखासे मा होनो इनकारेजमेन्ट एबा माखासे जों राहा लानांगौ जेरै स्कुल स्कुल फरायसालि कलेज बेफोराव जोंहा माखासे मिथिं दावथिंनि गेजेरजों जों जोंहा सांग्रांथि मेल खुंनानै बैसोरखौ बोरै खालामनांगौ दैखौ गुबुंले जानायनिफ्राय बेफोरनि बारै जोंहा माखासे राहाफोर लानांगौ जायो आरो नोंथां बेबायदिनो आङो फोरमायनानै होलांबाय नोंथांनो दैखौ बोरै संरैखा खालामनांगौ बिदिब्ला नोंथाङाबो फोरमायदो आबहावा अआ गाज्रि जानायनि मोनसे गाहाय जाहोन बेनो जाबाय बिफां लाइफां दाननाय नोंथां
औ नोंथां औ नोंथां नोंथाङा फोरमायलांदों दि दैखौ गुबुंले जानाया दैया माब्रै गुबुनले जायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा बुंनाय गासैबो खोथाफोरानो थारैनो सैथो ओ नंगौ न थां नोंथाङा जोबोर से खोथाखौनो बुंदों थिग बेबायदिनो आंबो जोंनि हबहावा गुब गुबुंले जानायाव जोंनि दंफां लाइफां माबायदि गोहोम गोग्लैयो एबा दफां लाइफां द थाखाय बोरै जोंनि आबहावा माबोरै गुबुनलेे जादों बेनि सोमोन्दै आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों नोंथां दे बिदिब्ला नोंथाङा खोनासं औ नोंथां नोंथाङा खोनासंलांदो बिदिब्ला ओ दंफां लाइफां दानायनि जाहोनाव जोंहा आबहावा एबा बोथोरा जोबोद गुबुंले जादों होननानै बुंनो हागोन मानो होनबा दंफां लाइफाङासो जोंनि आबहावाखौ रैखाथि खालामनायाव ओ गोबां म दद खालामो बिफां लाइफां गैयाब्ला जोंनि बुहुमाव सुबुं सुबुं मानसि जिब जुना र गासिबो थानो हानाय नङा बेनिखायनो दंफाङानो जाबाय जोंनि ओ बुहुमाव मोनसे एंगार हायै बिफाव लायो आरो बेनिखायनो मा जोंनो दंफांखौ जोङो रैखाथि होनांग हानांगोन हब्लासो जोंनि आबहावा गुबले जानाया ओ मा होनो रैखाथि मोनगोन आरो। जेरै जोङो दंफांखौ दाननानै हाग्रा बंख्रा फोजोबस्रांनो हमबाय जायनि जाउनाव जोंहा ओ माने बिदुंथिनि दुंथाया बांनो हमबाय मानो होनना बुङोब्ला ओ बिरोंदामिन जौगानाय लोगो लोगोनो जोंनि साइन्स एन्ड टेक्न'लजिया जौगानाय लोगो लोगोनो मा जाखो होनना बुङोब्ला जोङो मा होनो जोंनाव ओ मा होनो दारिमिन दारिमिन आरो मा होनो ओ गारि मथरफोरा बांनो हमबाय जायनि जाउनाव जोंहा मा जाखो आबहावायाव गुबले जानो हबाय लोगोसेनो आरो जोंनि बुहुमनि सुबुं अनजिमाया जेसेबांनो बांदों ए-ए- एसेबांनो मा होनो जोंनाव मा होनो नांगौ नांगौ रोखोमनि नांगौनिख्रुइ बांसिन जोंहा मा जाखो ओ बेरोंदामिन नोंखौ ओ मा होनो कारखानाफोरखौ जोंनो बांसिन नांगौ जादों मानो होनोबा जोंनि गासैबो सिबो सुबुंफोरानो कारखानाफोरनि बानायनाय जानाय आदार बेफोरखौ नि सायाव सोनारना दोङो गासैबो गाननाय जोमनाय ओ गासैबो मा होनो बैफोर दारिमिन एबा कारखानाफोरनिफ्रायसो जोङो मोननो हायो आरो बेनिखायनो मा जाखो जोंनाव ओ जेरै जोङो सुबुं अनजिया बांनाय लोगोनो जोंनो गारि मथराबो जोंनो बांनो हमबाय जोङो मोन साफ्रोमबो सुबुङानो जोंनाव मा जोङो नायनो थाङोब्ला सासे मानसिनावनो गारि गंफा गंफा होननानै जोङो बुंनो हायो बाइक गंफा गंफा नांगौ जायो होननानै जों बुंनो हायो बा बायनो हमबाय बिनि जाउनावल' मा जाखो जोङो आबहावाया गुबुंले जानो हमबाय बैफोर आबावा गुबुंले जानाय नाय फोरखौ मा होनो जों होबथानो थाखाय जों मा नांगौ जायो दफां लाइफां गोबां नांगौ जायो मानो होनोबा दंफां लाइफां जा फोजोबस्रांनो हमबाय दानि ओ मुगायाव सुबुं अनजिमाया बांबाय जोंनो थानाय जायगाखौ जोंनो बांसिन नांगौ जाबाय बेनि थाखायनो हाग्रामाबो हाग हाग्रा बंग्राखौ दानफायनो हमबाय बेखिं गुबुन फारसेथिं ओ गारि मथरा बांनोहमबाय बेफोरनि उखुन्दै गनायनि गेजेरजों ओ आब आबहावाया ओ गुबुंले जाबाय बिदुंनि दुंथाया बांनो हमबाय आरो आरो मा जाबावखो जोङो जानाय आदारखौबो जोंनो बां नांनायख्रुइ बांसिन नां जाबाय दिनै जानांगौ गाबोनो सुबुं अनजिमारि बांनाय बांनायाव बेनिख्रुइ बांसिन नांगौ जाबाय बेफोर खौ दिहुनथाइखौ बां होनोनो थाखाय जोंनो कारखानाफोरखौ जोंनो मा होनो बांसिन नांगौ जाबाय। बेनि थाखायनो मा जाखो जोंनो ओ जोंनाव आबहावायानो स्टेबोल गैला आरो मानो माने गुबुनले जानो हमथारजोब्बाय आरो जायनि जाउनाव जोंनो दंफां लाइफांखौ जों दानो नाथाय जोङो मा दंफां लाइफां फांखौनो जोङो गाय-गाया जों जेरै फांसे दंफां गायनांगौबा जोङो दाननांगौब्ला जोङो फांनैसे दंफां गायनांगौ बेफोर बायदि जों हाबाफारिखौनो लानाय नुनो मोनला आरो नोंथां जायनि जाउनाव जोंहा आबहावाया दिनै जोङो ओ गुबुंले जानो हबाय जेरै जोङो गुवाहाटियै गुवाहाटि टाउनाव थाङोबा एबा गुवाहाटि नोगाव थोङोबा जोङो मा दैज्लां थोरबाबो जोङो ओ अख्रां सायाव जोङो ओ मा होनो गुफुर गुफुर जोमै एबा सोमैफोर बायदि जोङो थुङा गुनाय एबा खुवा बेफोरखौ जों नुनो मोनो नाथाय बेफोर थुवाबो नङा जोमैबो नङा बेफोर जाबाय दार मिन बा कारखानानि ओंखारनाय गारि मथरनि अ ओ मा होनो ओंखारनाय गुबेंले थुंवा सो एबा आबहावाजों गुनले जानानै बेफोरनि अख्रांखौ मा होनो गुफुर साग्लोबसार महराव खोबनानै लायो आरो सामफ्रोमबो बेनिखायनो मा गुवाटियाव थानाय नो गोरनि अख्राङा सामफ्रोमबो गुफुरैनो थाबाय थायो आरो थुङा बायदिनो नोंथां जायनि जाउनाव बेफोराव बदु-बिदुंनि दुंथाया बांनो हमबाय हां लानायाव जोबोद खस्थ' मोनो बेमार आ जारा बांबाय आरो मा होनो बैफोर गा- गारनाय गेद्रानि ओ मा होनो मै ला जाबोरनिफ्राय ओंखारनाय गेस एबा बासिना बेफोरनिफ्राय मा होनो सुबुं अनजिमा सुबुंफो रनाव मा होनो बेमाराफोरा बांनो हमबाय जेरै हार्टनि बेमार ओ बिगुरनि बेराम आरो देंगु थाम्फै अरनानै मेलेरिया बेमार करेरिया बेमारफोरा बांनो हमबाय आरो नोंथां आरो के नसार केनसारफोर बांद्राय जानो हमबाय आरो नोंथां आं दहायसो नुदों बे जराबाद होननाय जायगायाव मोनसे कारखाना बांनायनि जाहनाव इटानल कम्पानिनि ओंखारनाय ओ मा होनो धुङा एबा गाज्रि मैलानि बेंखनायनि थाखायनो मा जाखो ओनसोला नो गाज्रि हावा गाज्रि मैला जाजोब्बाय आरो
नंगौ नोंथां
दे बिदिबा नोंथां समावथ जानानै फैबाय औ नोंथां दोनथनोसै नामा नोंथां औ दे नोंथां औ दे गोजोनथों नोंथां